हेलौ
हेलौ औ खोनादो दे। उम उम खोनादो ओ नोंथाङा मा होनदों ओरैनो दा
आं ओरैनो दं जिरायना
अ ओ दासान्दि गरम बोथोराव औ आंबो जिरायनानै दोंङो। ओ बोथोरा मा रख खम नोंसोर निजा?
गरमथार
गरमथार न।
ओं जोबोद गरम।
ओरैनो दिनै मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ दालि।
अ एक गैया दालि गोजा
दालि‌ दाउदै ना
अ। ओरैनो गरम बोथोराव मा ओंख्रि जाबा बाय देहाखो थान्दा मोनो? ओरैनो माबा मोनसेफोर साजेसन होनो हागोन ना, गरम बोथोराव जानाय?
मा ओंख्रि माने आं थ' बेलेग ओंख्रि जायानो गोथां ओंख्रिबो जानो आं मोजां मोना।
अ।
थ' आं नों दालिखौनो बांसिन जानाय जायो आरो। बे बेलेग दि दि लाफाफोरा थान्दा जागोन खोमा?
आ-आं दाथ' गायनाय फुनाय बोथोर ओमफाय नोंसोरनिखि माबायदि सोलिबाय दों जेनेबा आबाद फोथोरफोराव माइ गायनायफोरा? हेलौ! हेलौ खोनादो ना? हेलौ! हेलौ! हेलौ! हेलौ! हेलौ!
आंनिथि हाखांबाय खोमा दाफोर गायनो गा मा होनदो
औ औ माइ गायनायखौ होनदों।
हेलौ!
औ खोनादों दे।
औ।
ओ ओ। ओ नोंथाङा साउन्दखौ खोनायाखै नामा? औ आङो दा दसे बेलासिनि बिफां सायाव दसे जिरायना दङ आरोना समखौ थांहोनो थाखाय। औ खोनादों दे।
खोनाबाय खोनादों?
औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा आं बुंनायखो?
ओमफ्राय ओं खाम माजों जा
खोनादो ना?
लौ
अ ओ ओ दा उ-उ-उम। ओ
नोंथाङा ओरैनो दावबायफेरनानै मोजां मोनो ना?
उम दावबाय औ मोजां मोनो औ
औ ओरैनो माबाफोर जागाफोर फेभ्रेट जागाफोर नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा? ओ नोंथाङा ओरैनो मोनसे मोजां जायगाफोरनि दावबायजाथाव बेरायनायफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? बा मुंदांखा जायफोराव दावबायारिफोरा औ थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों?
उम मोजांखौनो मोनो माने एसे बाय नि बिदि जायाफोरखौ नुबा मोजां मोनो। गोदान जागा जुदि नुयोबा
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङाबो बेरायफेरबाय बिदि?
औ आंबो बेरायफेरबाय गोबां जागायावनो ओ खायसे खायसे जायगायाव थांनानै जोबोद मोजां मोनदों आरोना जेनेबा मिथिंगानि बिफां लाइफां साग्लोबनाय आरो बेजों लोगोसे ओ दैमा दैसा बेफोरखौ नुनानै गोसोफोरा गोजोनग्लायो आ रो ना गोजोनग्लाय होयो आरो ना नुनानै आरो मेगनफोरखौबो एसेबाबो मिथिंगानि गाब फोरखौ नुनानै फ्रेस मोनो आरोना बेबायदिनो दावबायनाय जों लोगोसे मानसि फोरा गावबा गावनि ओ जायबा नलेज एबा गियान खौ बांहोनोबो हायो न'आव थानानै दावबायसिनबा नोंनि गियानफोरा एसेबाबो बाङो आरो।
औ न'आव थाबाय थाबाबो माने बांसिन खोथाखौनो मिथिया थ' दावबायबा एसे मोजाङानो
औ औ बाहेरनि खोथा मिथिया आरोना न'आव थाबा न'निखौल' मिथिगोन आरो दा जे जेब्ला दावबायगोन अ अब्ला गासैखौबो मिथिजोबगोन फार-फार-फारसेथिंबाबो सब गासैखौबो मिथिजोबगोन मा जादों मा जाया आरोना बेखायनो दावबायनायखौ मोनसे नलेजेबोलबो बुंनो हागोन आरोना।
ओं ओं ओमफ्राय नोंथांमोननि एग्जामफोर ना जायाखै? ना जागोन?
एगजाम एगजामखो आङो दयसो होखांना फैबाय ओ डिग्रिनि एक्जाम जाबाय थादोंमोन ओ बे एगजामाव ओ एसे आं जायबा साबजेक्ट लादों बेयो साबजेक्टआ कारेन्टनि आरोना लाइननि जायखौ जोङो कारेन्ट बुङो इंलिसाव आरो बर'आव लाइन बुङो। बेनि बागैमोन आरोना जेराव कारेन्टखौ माबायदि बानायो बा प्रडिउस खालामो आरो मा होनो बेफोरबायदि गोबां-गोबां दङ आरोना जायबा सिमि कन्डाक्टर जायबा जों दा सानैजों रायलायबाय थादो मबाइल बे सिङाव थानाय सिमि कन्डाक्टर मोनसे सिटखौ माबायदि बाहा बानायो आरो बेखौ बेसेबां भल्टेजाव बानायनांगौ बेफोरनि बागै फैदोंमोन आरो जोंनाव बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि कुइसन फैद आं मोनायाव गैला बावजोब्बाय आरो। ओ नोंथाङा ओ कम्पिटिेटिभ एगजामफोर होबाय नामा जेनेबा जबफोरनि?
जिथ' होफ्लाङाखै आङो हो-होफेराखै औ-औ होगोन सानदों मोनसे साननानै दोनदों एबार खनसे ओ होगोन। होना नायनो होननानै सानदों आरो‌।
आदसा-आदसा। ओ नोंथाङा मा बायदि पे-प्रेपारेसन खालामगासिनो दं बेखो? औ-औ मा रखम प्रेपारेसन खालामदों नोंथाङा बुंनांनो हागोन नामा? मा
एसे-एसे नायदों बाट आं एसां बिदि नायथ'वाखैनो माने आं जास्ट माबायदि टाइपनि माने सोंथि फैयो बे बेफोरखौ नायनोल' माने होना नायनो नागिरदो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा बेे साबजेक्टखौ बांसिन मोजांसिन मोनो ओरैनो?
आङो आं मोजांमोननाय?
औ नोंनि साबसिन
आं मोजां मोननाय बिदि गैयानो आं बायो फरायनोनो बायो आं मोजां मोननाय आंनि बिदि जेबो गैयानो। मान
औ-औ
बिजाबफोरना मोजां मोनो आं बिदि मोजां मोना आरो
औ-औ नोंथाङा सल'फोर खोनासङो ना? थाइफोर
खोनादोंदे
औ-औ खोनाबाय
खोनासंनानै मोजां मोनोना?
औ मेथाइ खोनासंनो मोजां मोजां मोना औ खोनादों?
मा-माबायदि मेथाइखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
उम माने लासै लासै जेराव
औ
एसे फि माने मा होनगोन दा बेफोरबायदि टाइप एसे लासै लासै थायोना मोजां मोनो आरो औ औ
दा जेनेबा बुंनो सान्दों गोजोन सुदेम जायफोरनि लिरिक्सा एसेबाबो गावनि सोमोन्दैखौ बुजायहैयै। खो बुंनो सानदों आरोना नोंथांङा
औ औ औ बेखौनो। ओमफ्राय नोंथाङा माबायदिखौ मोजां मोनो?
औ आंथ' बांसिनानो आतसा आङो आंथ' बांसिनानो मेथाइफोरफोरखो ओ जेनेबा ओ जि जाथाय सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव सोनारनानै मेथाइफोरखो मोजां मोनो आरो। ना एबा गावनिनो लाइफनि जि जि जाथाय बेफोरखौ रिलेट जानाय मेथाइफोरखो मोजां मोनो आरोना आङो आरो मिथिं गाजों गोरोबनानै लानाय खायसे मेथाइफोर दोङो बेफोरखौ मोजां मोनो आरोना आङो खोनासंनानै।
उम उम ओ बैसागु टाइमावथ' आरो बैसागुनि मेथाइबो मोजां मोनो आरोना।
औ औ बैसागुखौथ' जोबोर मोजां मोनो ओ जेब्ला बैसा गु फैब्ला बे बैसागुनि मेथाइ फोरखो खोनाब्लानो मोदोम आखाइ सब मावस्रालाबायो गोसोफोरखो गुद गुद गुदुं गुदुं मोनो बैसागो फै फैनानै बेफोरबायदिनो आरोना
मोसानो लुबैयो बैसागु बैसागुनि।
औ औ
ओमफ्राय नोंथांना मा खबर?
औ खबरा दासान्दि आंनिया मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा मिडियाम आरो ना गेजेरावनो दोंथ'यो। नोंथांनियालाय?
औ औ आंनाबो इदिनो गेजेरावनो मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा मालाबा मोजां जायो मालाबा गाज्रि जायो।
औ औ बिदियाथ' सो गासिनाबो जाखायो सबनियाबो एखे जाया। बा नोंथांखौ ओ फिउचाराव। ओ रायलायफिननो मोनगोन होनना आसा खामबाय ओ दा आङो
औ - औ दोनथ' दे। दे।